औ
नोंथाङा फ्रि सम दंना
औ फ्रियावनो दं नोंथां औ
अ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन हागोन जागोन
अब्ला जों सि दानाय आयदानि सायाव सावरायनि नोंथां
औ जागोन दे
सि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि हिसाबै आं बर' हारिनि बागै बुंनि नोंथां
औ जागोन
सि दानाय होनना बुङोब्ला जोंनो सि दानो थाखाय गिबियावनो साल खुन्थानि गोनांथि गिबियावनो जों साल खुन्था नांगोन जोंनो रासो नांगोन गान्दै सोरखि जथर माखु दादखाल बेफोरनि गोनांथि जायो जोङो जि दानो गोनांब्ला गिबियावनो जों सिखौ सोंग्रोनानै लानांगोन
उम
ओ खुनदुं बा इन्दि खुन्दुं बेफोरनि सिखौ जों दानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो मार होग्रोना लानांगोन मारखौ माबादिहाय होयो होननानै बुङोब्ला जोङो दैयाव माइरंखौ होनानै बेखौहाय ग्लब ग्लब गोदौबा बेखौ जोङो साग्लिनानै लानांगोन लाखांनायनि उनावहाय बि जेब्ला एसे गुसु जागोन अब्लानिया बेवहाय जों खुन्दुंखौ दसे सम सोमनानै बेखौ सोबना सोबनानै जोङो सेबनानै सान्दुंङाव लामनानै होनांगोन
औ नंगौ
बिनि उनावहाय बियो जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ सोंनानै लानांगोन ओ सोंखांनायनि उनावहाय जेब्ला सोंनाया जायो अब्ला जोङो खौ दानो हायो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया मा मा सि दायो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दखना बिदन दख'ना लांगा, दख'ना थावसि, अग्रं दख'ना, आर'नाइ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो सि दानायखौ नुनो मोनो दानियाथ' आरो गोबां रोखोमनि सि दाग्रा मेसिन जन्थ्र बेफोरबायदि ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दानिया जेरै दादखालाव जोङो औवानि आगजु बानायनानै जाबायदि औवा दाद खुन्था गायनानै गोदो जि दायोमोन बेबायदि जि दानायखौ जोङो गोबां खम बिबांनि नुनो मोनो। बेबायदिनोहाय जोङो बर'नि आगरनि सोमोन्दै बुंनो ब्ला बर'आवबो गोबां रोखोमनि आगरफोर दङ जेरै फारौ मेगन दाउ बिरनाय, दिंखिया बिजौ, बोग्रि बिबार, दाउराइ आगर बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बर'नि सिफोराव। बर'नि आगर एरखांनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नंगौ।
औ। बेबायदियैनो जोङो दानि दिनावथ' सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबाय आरो सुबुंफोरा बिराद समनि आंखाल दानिया बेनि जाहोनावहाय जोङो सुबुंफोरखौ गावबा गाव न'खर न'खर हिसान सलि बा हिसान दानानै गाननायखौ नुनो मोनला दानि सुबुंफोरखौ बांसिनखौनो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय दख'नाफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। फोर बायनानै लाबोनाय गाननाय सि दख'ना बेफोराव जोङो दानि दिनाव बांद्राय बर'नि आगर होनायखौ नुनो मोनला बायदि बायदि आगर होदलानानै दानाय दख'नाखौसो जोङो गाननो मोनसै बा नोनो मोनसै दानि दिनाव नोंथां नोंथाङा बिथांमोननि ओनसोलाव बेबादि दानानै गाननाय सिफोर नोयो ना
औ माने बहुद खम आरोना बिदि नोनाया दानिया माने दानानै दानानैथ' दायो होमबाबो बहुद खम माने खम आरोना माने खम दायोसै आरो जोंनि ओनसोलावबो दा नोंथां बुंलांनाय बायदि बिदिनो माने मेसिनफोर फैनायनि खारनाव मानसिफोरा माने दानोबो बायो दानिया हिनजावफोरा दानि ओमफ्राय गोदान गोदान सिख्लाफोराथ' रोंस्राया माने मा दखना आरोना खायसेया आरो माने गोदान गोदान उन्दैफोराथ' नोफेराखैबो जेबो मिथिस्रानाय नङा आरोना माने सिखौ माबोरै दायो। औ मारै सि दायोमोन सिगाङाव बेफोरखौ आरो दानिया मेसिन फैजोबबाय समाबो खमावनो जायो खम थाब समावनो दख'ना बा सि मोनो जोङो दानो हायो बेनिखायनो जोङो मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना दा औ नंगौ
औ आं आरो औ दे बुंलाय नोंथां औ। बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो सानफा एबा सानफ्रोमबो जिफोरखौ जेब्ला दायाबालासिनो गुबुननिफ्राय बायनानै गानफैयो अब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि जेरै दख'ना थावसि फारौ मेगन आगर बेफोरबायदि जोंनोथ' बर'नि हाबा होनना बुङोब्ला जोंनो आगर गुबै दख'नाखौ जोबोर गोनांथि जायो नोंथां बेखौ जुदि जों गावबा गावनो दायाब्ला गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोब्ला जोङो बे आगर गुबै दख'नानि आगरखौ मोननो थाङा बेफोरो जोंनि जा नांगौ जानाय हाबा बा जोंनि फुजा फाथालाव जाबादि आगरनि दं जि गोनांथि जायो बेफोरखौ जों मोननाय नङा गुबुन निफ्राय लाबोनानै जोङो जानला मानला आगरनि दख'नाफोरखौ जोङो जुदि बाहायबाय थायोब्ला गानोब्ला जोंनि बर' हारिनि आगरफोराबो गोमालांगोन बा जोंनि बर' हारिनि गुबै सिनायथि आगर गुबै दख'ना दखना थावसि बेफोरखौबो गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो माने नोंथाङा बुंलांनाय नोंथाङा मा मा बुंलांदों बेफोर गासैबो नंगौ थारैनो सैथो। दा आंबो एसे बुंसै माने नोंथांनि बुंनायखौनो। औ। दा जोङो सि दानाय होनना बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेयो मोनसे आदब खायदा आरो बर'फोरनि आजौ आजै जोंनि आजौ आजै बिमा बिफा आबौ आबै बेफोरनिफ्राय फैनाय मोनसे आदब खायदा आरो बे सि दानाया जेराव जोङो माने जोंनि माने मोदोमनि नांगौनि गान गाननाय जोमनायखौबो जोङो बिनिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दा बेसे दानायावनो जोंहा गुबैयै बेखौ जोङो माने सिगाङाव आरो आइजोफोरासो बारा दायोमोन। आइजोफोरानो दायोमोन आरो जेराव औ जोङो नुयोमोन जे दख'नाखौ दानाय दख'ना दानाय दख'ना लांगा अग्रन थावसि बेफोरबायदि दानायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय गामसाफोरबो दानाय नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय आगर आगरफोर होनाय नुयोमोन जेरै नोंथां बुंलांनायबायदिनो फारिौ मेगन हाजो आगर बैग्रि बिबार बेफोरबायदि आर ना बायदि बायदि रोखोम औ बेफोरखौ माने आइजोफोरानो एरनानै दानायनि उनाव आइजोफोरानो एरनानै मोजाङै साजायनानै माने मोजां नुयोमोन आर ना आगरफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो गामसाफोरावबो माने गामसाफोरावथ' बारा होआ आगरफोर ह होनाय नुवा ओमफ्राय आर'नाइफोराव होयोमोन आरो आगर फोरफोर आर'नाइफोर दाना औ आर'नानायइा माने जोंनि मोनसे बर'नि मुंदांखा माने बिजोंसो जोङो बर'आ सिनाय जायो नालाय बेखाय आर'नाइया मुंदांखा गोनांथार आरोना ओमफ्राय माने जोंहा बिदिनो बर'नि दानाय दख'नाखौ गानबा आइजोफोरखौबो मोजां नुयो आर ना माने गावसोरनिनो औ जोंनिनो माने बर'नि आर'नाइ माने दख दख'नाखौ आगर गोनां दख'ना बैग्रि बिबार गोनां बेफोरबायदि दख'नाखौ गानोब्ला मोजां नुयो आर ना माने गुबुननिखौ गाननायनिख्रुइ माने साबसिन साजायनाय नुयो आरो ओमफाय औ। औ दानि जुगावथ' ओमफ्राय बिदि हिसानसालियाव माने सि दानायखौथ' जोबोर खमसै जोंनिथिंबो माने नुनो मोनबांला आरो औ माने ब बारा मानसिफोरानो रोंस्राालानो दानि जुगाव माने सिखौ मारै दायो मारै खालामो सि दानायखौ बेखौ रोंलानो माने बावजोबबाय आरोना। माने मेचिनफोर फैनायनि खारनाव आरो जोङो दानिया फैसा थाबानो माने दखान बाजारफोरावनो बाहैबानो मोनो नालाय बेखाय बिदि सि दानायखौ खमायबाय आरोना हिसान थसालियाव न'आवनो जेनेबा सिगाङाव गोदो गोदायाव ख्रेब ख्रेब दाबाय थानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव औ। औ बेफोरनि खारनावनो दानि जुगाव माने खमायजोबबाय आरो। बा फैसादों बायहैगोन। बा मेसिनफोराव दानानै माने फैसाजोंसो बायो बारायानो बिदि दानायखौ नुला आरो औ ओमफ्राय आरो औ। माने बेफोरनोसै आरोना दानाय लुनाय बर'नि सि दानाया
औ नोंथां। सि दानायनिबो बुहुद जोंनि जिनिसफोरखौ जेनेबा जोङो सिखौ जोंनो मोदोमाव गाननो थाखाय दायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो गामसा दखना बे फोरबायदि दानानैहाय जोङो गावबो गाननो हायो आरो बांद्राय बिबांनि दायोब्ला जों बेखौ फानहरनोबो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
फानहरनानैबो रां खामायनो हायो सि दानानैबो जोङो जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायखनानै लानो हायो सि दानायखौ जोङो बिखौ सि दानायावनो जुदि सानफ्रामबो सम होनानै जोङो सिखौ मोजाङै दाबाय थायो। अब्लाहाय जोङो दानो हागोन बेखौ जोङो दानानै फायखारिनो बा बाजाराव फानहरनानै जोङो जों बेनिफ्राय रां मोननायजोंबो न'खर सुंथानो हायो आरो सि दानायाबो जोंनि मोनसे। गोनांथार आरो।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां बुंलांनाया माने थारैनोसैथो माने जों बेखौ। गाननानैल गाननोल दा दानाय जाया माने बारायानो सोरबा सोरबा। फाननानैबो दैनिफ्राय जोङो रां बुथुमनो हायो जेनेबा गाननायाथ गानखागोन नोङो। ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो औ जेनेबा दखनाफोरखौ जोङो। दानानै बाजारफोराव फानहैबा पियर माने आखाइजों दानाय दखनाखौ फानहैबा माने मोजां दाम होनानै माने फाननायखौ नुनो मोनो आरो ना। मोजां रां मोननायखौ नुनो मोनो जेराव बेनिफ्राय जोङो मोनबा बेैसाादफोरखौ न'खर सुंथानायाव हेफाजाब होनो हायो। ओमफ्राय न'खर खुंनायाव माने बिनिफ्रायनो सोलिनो हायो आरो ना। माने खायसे खायसे मानसिखौ जायगायाव नुदों आरो आं सिगाङाव खिन्थु दानिया बिदि नुबांला आरो। माने मेचिनफोराव दानाय औ एब ओ माने एबा मेसिनफोरजों दानानै फाननाय नुनो मोनगोन नङाबा बाय गोन बिदि बिदि न'आवनो दार हालाव हिसानसालियाव औ दानायखौ नुनो मोनला आरो दा बेफोरनोसै आरो ना माने ओमफ्राय जोङो जुदि बेफोरखौ ओ माने लाबोफिननोबा हिसानसालि दानायफोरखौ जोङो होमब्ला मेसिनजों बानायनायफोरखौ खमायनांगोन होमबासो जोंनि हारिनि सि दानायफोरा माने नुजाफैफिनगोन आरो ना माने दानि जुगनि गोरलैफोराथ' बुजि बुजिला माने उन्दैफोराथ' मिथिला जेनेबा सिखौ मारै दायोमोन सिगाङाव ओ आगोलाव बोराय बुरैफोरा माबोरै हिसानसालियाव अखा फैनाय टाइमफोरावबो दायोमोन बेफोरबायदिखौ माने बुजिला आरो ना नुलाङैखाय दा बेफोरनो औ बिसोरनोनो खिथिनो थाखाय खोन्थानो थाखाय जोङो बेफोरखौ दानांगौ आरो ओमफ्राय मेचिनफोरजों बा बायनायफोरखौ बाजाराव बायनायफोरखौ माने खमायनांगौ आरोना। बाजारफोरनिया एसेबाबो बेलेग जायो आरो दा नोंथाङालाय मा सानो?
बेखौनो सानो आङो नोंथां जोङो गुबुननिफ्राय फैनाय बा मेसिनफोरजों दानायखौ जोङो गाननो खमायनांगोन जों गावबा गावनि तात खालाव दानानै हिसान सोंनानै थांनो हागोन अब्लानिया जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाबो थागोन आरो बुंनो थाङोब्ला जों गाव आखाइजों दानानै गाननाय दखनाया गाननो साबसिन हामसिन जायो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो गुबुननिफ्राय गुबुननिफ्राय पार्सेल फैनाय बा लाबोनाय दख'नाखौ जों खम बिबांनि गाननांगोन हागौमानि जों गावबा गावनि